हेल' माबा खबर
औ दा नोंथाङा फ्रिमोन ना
औ फ्रियाव दंथ'यो जाखांनानै
दा होनबा जोंहा ओरैनो रालायदिनिलाय थासखौ' कमप्लिट खालामनायनि
दे
दा मा ओांख्रि जाखांखो?
दा जानाया माबा मैथाजों नाजों ओरैनो औ मैथाजों नाजों जेबो संदे सङाखसै
ओरैनो गरमनि
औ
मैथा बांगाल ना मैथा गोजा जाखो?
मैथा गोजा मैथा गोजा जानो लुबैनानै ना फिसाजों
ना फिसा मा मा ना फिसा जेनेबा?
नाया बिदिनो लगाय मोनदेर फिसा फिसासो नालाय निस्ला दं गोरि दं थेंगोना दं सिंगि गोरलै गोरलै दं बिदि फिसा फिसा लगायनाय
ए माबायदि संजानानै जाखो?
बेखौ एसे थाव होनानै एवथ्रमबाय ओमफ्राय मैथायाव मैथाखौ उरग्लिनानै मैथायाव जब' होबाय
औ जेबोथ' नाङा दा ओरैनो सिमपोल
ओरैनो सिमपोल सिमपोलसो जाखा जानो लुबैखायो आं मै
ओंखायनोथ' मा मैथाम मोन जाखो?
मैथा गोजा नोंस्रालाय मा ओंख्रि मोनजाखांखो?
जोंहा माबासो खान्थाल बेगरजों बेनो खान्थाल बेगर ओमफ्राय मैथा। मैथा दंमोन। खान्थाल बेगराव मैथा होनाय, ओमफ्राय आलु फाजा ओमफ्राय दाउदै एवना जाबाय।
उम नोंथाङालाय खान्थाल बेगरखौ जाना जाया?
जायो। सायनोनो टाइम नांगौ जायो बेखौ। ओंखायनो आं जाथ'नाय जायाखै खै दा सानदि
उम
जाबालाय माबादि जानाय जायो?
जाबा बिदिनो जहल जानाय जायो। ओरैनो सम सम आलु बायदि बेदरजों एवनानै जानाय जायो।
आलुजों बेदर आलुजों खान्थाल बेगरजों आं गोथाव मोनो।
उम गोथाव
गोथाव जायो आरो माबाफोर होदेरबाबो बेदरफोरजों संनानै जाबाबो गोथाव जायो।
गोथाव जायो औ खान्थाल बेगरा एसे गोथाव मोनजायो आलुखौ जाबाय थानायखाय आंगायबायना। ओंखायनो खान्थाल बेगर खौनो आलु बायदि बेदरजों एवना जायोबा गोथाव जायो आरो गोथाव मोनो।
आलुखोथ' आलुखोथ' रिगुलार जानाय जायो आलु भाजाखौ।
अ
माथो खालामदों नोंथाङालाय?
आङो जाखांना नै जिरायनानै दङ ओरैनो। गरमाबो बारा थारना।
उम बोथोरा गरमानो अखाबो हायाखै।
अखाबो हायाखै औ।
बेसि गोबाव थागोन बेबा बेबायदि दिनजों गरमा उसु खुदु
उम
जे गरम बोथोर मोजां मोनो ना गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो नोंलाय नोंथाङालाय?
मोजां मोननायाथ' बिदिनोसै। मोजां माने एखेआनो होनजायो मोननैबो मोजां गाव गावनि बोथोर।
आं गोजां बोथोरखौ एसे साबसिन मोनो गानै जोमै गुदुं थानो मोजां मोनो। गरम बोथोराव बांद्राय उसु खुदु जायो। गोलोमनायजों सैज' हाया हाया आरो बिदिनो मानलु मानला जालायलाङो।
जालायलाङो उम एम्फौ एनला बारा जायोना बे समाव।
बे समाव एम्फौ एनला ओंखारो। एम्फौ सुमु नुबानो मानलुयो आंना मोदोमा, बेनि थाखाय आं गरम बोथोर खौ एसे
औ
बाद'बो आरो उफाय गैया गाव बा गाव बोथोर सैज' खालामनांगौ जायो। बिदिनो बोथोरा लाय थांङो फैयो थांङो फैयो। सैज' खालामनांगौ गोनां जायो। खिन्थु आं गोजां बोथोरखौ एसे साबसिन मोनो आरो गानै जोमै गुदुं थानो।
औ दं बोथोरनिलाय मा मा ओंख्रि जाखो बोथोरनि
गरम बोथोरनि ओंख्रि फ्रा बिदिनो फोरला जिंखा खुमब्रा सबाय बिमा मैथा मैथा बांगाल बिसोरनोसै आरो जोगोनार खुमब्रा जोगोनारखौथ' दा गरमाव एसे जानो बाथावथाव जायो। गरम ना बे बुस्थुआ थान्दा थान्दा ओंख्रि जानो लुबैयो।
जेनेबा थान्दा ओंख्रि होनबा मा मा ओंख्रिया गोख्लैयो जेनेबा।
गरम बोथोरनि थाखाय
औ
गरम बोथोरनि थाखाय थान्दा ओंख्रिया बिदिनो फाथो फोरला जिंखा खुमब्रा बिसोरनोसै आरो थान्दा ओंख्रिया। मैद्रुफोरनि बिथोराव फाथो मान्दे आरो मुलाबो ओंखारबाय मुला गोरलै। आजिखालिथ' मुलिजोंनो प्रडाक्ट खालामो नालाय दाना मोननै बोथोरावबो मोनलाय लांसै मैगंफोरखौनो। औ
फाथो फाथोखौल' माव जायो नोंथांमोनालाय।
फाथोखौ नाजों जायोब्ला दोलो जाबाय खारै होनानै उरग्लिबाय। ओमफ्राय मैद्रु जायोबा खारै होआलासिनो थावजों एवबाय एसे थाव होनानै। फाथोखौ
फाथोआबो फाथो गो फाथो गोदै थायो नामा?
औ थायो।
मा माबायदि आलादा फाथो गोदोआलाय?
फाथो गोदैया एसे बिलाइआ गुवार गुवारसिन जायो गोजौ गोजौसिन।
ए
नै फाथो गोखाया हासार गैयाब्ला बांद्राय गोजौ जाया आरो आरो बिलाइआ एसे फिसा फिसासिन जायो हासार मोनोबा खिन्थु एखेआनो जायो।
फाथो फाथो गोदैया गोखा जाया नामा?
फाथो गोदैया गोखा जाया बेखौ बांसिन जानाय जा जाया। फाथो गोखाखौबो बांसिन जानाय जायो है आजिखालि मिथिला। फाथो गोखाजों गोदैजों लागायनानै फोराननानै नार्जि बानायो। खायसे गोखाबोन औ। गोखानि फाथोनि गोखाखौनो खायसे जानो हायाना। एसे गोखाखौनो बे फाथो गोदैखौनो लागायना नानै जायो खायसे खिन्थ' आं गोखाबाबो मोजां मोनो हा
नारजिफ्राय जानाय जायो।
औ नारजि फोराननानै नारजि बानायनानै जायो। नोंथाङालाय मारै मारैथो जायो फाथोफोरखौलाय?
फाथोखौ जोंना बांसिन अमाजों जानाय जायो ओमफ्राय आलुआव होदोननाय मा आलु नङाबा अनदायाव होदेरनाय जायो आरो
अ नारजि अनला
जाहैबाय आलु आलु नारजि ना
उम गोथाव जायोथ' आलु नारजि नायाबो गोथाव जायो।
औ ना ना खर'जों थावसिन जायो।
औ अ होमबा जाखांबाय होनोमबा नोंथांमोनहा आलु नारजि? ना खर' औ गोथाव जायोना?
गोथावमोनो ना उम
ना खर'आ गोथाव जायो। आं बिदिखौ जानाया जायाखै
मालाबा जाना जा जा नारजिखौ? जोंहाबो बिदिनो नारजि एंखुर जायो। दो ओमफाय नारजि दोलो जायो अमाजों
औ
आरो आलुजों नारजिजोंखौबो जानाय जायो आरो। थो ना खर'जों जाफेरनाय जायाखै माबलाबा जानाय नांसि गोन
जानायाय नाय गोथाव जायो।
खुल